औ हेलौ।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
नोंथाङा ओ दायो। फ्रिबा आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। हागोन ना नोंथाङा औ औ दा जों मोनसे। टपिकखौ लानोसै जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै। फंनैसो सावरायनोसै फ्रि ना नोंथां?
औ जागोन दे।
दा बे जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय दोरोङारि ओंख्रिफोर होनोब्लाथ' जों ओ अनला नारजि सबाइ। औ बेफोर ओ साम' बेफोरखौनो। ओ‌ मोनथियै नङा होनबा नोंथां? दा बेफोरनि सायाव नों नोंथाङा फंनैसो बुंनानै होदो नामा?
ओम। माबोरै सङो बेखौबो बुंनांगौ नामा?
औ औ जेनेबा माबोरै सङो अनलाजों दाउ बा अनला मेवाइ। अनला एम्फौ। ओ एफोर अनला नारजि अनला थाइगिर बेफोरखौ माबोरैहाय संनाय जायो। नोंसिनिथिं बा नोंनि
ओ जेनेबा अनला ओख्रिखौ ओरै खालामो आर आरोना बै माइरंखौ बेखौ जेनेबा नांगौ खि जा खिनि नांगौ बेखौ लाबाय। बाय दसे दैयाव सो सोमनानै दोनबाय।
नंगौ।
औ बेनि उनाव गुरा खालामनानै लाबाय।
नोंगौ गुन्दै खालामना लाबाय बेखौ औ।
बिनि उनाव जेनेबा दाथ' मेवाइनि बोथोर ना। मेवाइ आरो एम्फौफोर ओमफ्राय सिगाङाव एम्फौ आरो मेवाइफोरखौ मा होनो। माबा एवनानै लाग्रोबाय सिगां ओमफ्राय गासिबो नांगौ मस्ला फानलु ओमफ्राय जेनेबा मा मा नांगौ? मगा दुन्दियाफोरबो होनो हायो बेफोरखौ रेडि खालामनानै ला सिगाङाव एम्फौखौ एवबाय एवनायावनो आं माने गासि जो माबाफोरखौ होखाजोबो आरो ना एम्फौजों जेनेबा मेवा होबा मेवाखौ होबाय।
नंगौ।
सिगां एम्फौखौ दसे एवखांनायनि उनाव बेनि उनाव मेवाखौ होनानै गासिबो जेनेबा संख्रि बै बानलु मस्ला बेफोरखौ होबाय आरो ना। ओमफ्राय होखांनायनि उनाव आङो दै होनानै एसे गोदौ होयो आरोना।
औ।
ओमफाय गोदौ होनायनि उनाव बै अनखौ हरबाय उनाव।
औ दै गोदौब्लाथाय अनखौ फ्रि फ्रि होना होबाय आरोना औ औ।
माने गलायनानै होबा आराम लाथा खाया आरो ना। दैजों गलायनानै आराम हयो आङो ओमफाय होनबा माने ओंख्रियाबो गथा गथा जायोना अनलायथ' ओरैनो गुन्दै गोजा हरबा ओमफाय ओमफाय दैजों गलाय थानानै आराम माबानानै आंङो गारबाजों एरना होबाय थानांगौ आरो जेनेबा ओंख्रिया माने टेक्साराव फैसा सान्दि जेनोबा बेसेबां माबायाव बांद्राय जेनोबा लाव लावसो जाजायाना बेखौ।
औ लाव लावबा माने ओं ओं गोथाव जाया।
नांगौ जखानि दै माबानानै हरनानै आरो इदिनो बे माबाखौ अनखौ होखांनायनि उनावबो आङो माने मोनजासिम माने एसे गोथाव जाजानदि गोदौ होबाय थायो आरो इदिनो सङा ओमफाय। ओमफाय ओ बा आंनो नारजि ओंख्रि संनायखौ खोन्थानो हागोन नामा? नारजिखौ आङो माने बांद्राय रोंङा।
औ नारजि नार जि होनोब्लाथ' जों नार्जि ओंख्रि होनोब्लाथ' नारजिखौ जोङो फाथोनिफ्राय मोनो जेनोबा फाथोखौहाय जोङो फोराननानै बेखौ बिलाइखौ खानानै फोराननानै जों गोरान खालामनानै जेनोबा जमा दोननाय जायो बिनिफ्रायनो जोङो जिखिनि ओ नांगौ जानाय माने बोथिसे थांनाय बायदि बिखौ जखानै लानानै जोङो सिगाङाव सो सोमनानै दोनग्रो बेखौहाय बा ओ ओ मा होनो मोनाब्लिफ्राव जागोनबा बिदिनो ओ दुइ तिन घन्टा बिदिसो सिगां जोङो बासिनानै आरामनो सोमनानै लाग्रोनाय जायो आरो नारजिखौ बे सोमनायावहा जोङो संख्रिफोरबो एसे होनो हायो माने गोखाखौ एसे खारहोनाय जानाय बायदि आरो।
औ।
फ्राय मोजां बेखौ जोङो नार्जिखौथ' नारजि अमा जों नार्जि दोलो संनानै जायो। ओ बेयावहा जोंङो नार ओ अमाखौ अमा बेदर फोरजों जायोब्ला अमा गोरान फोरजोंबो जाजायो बा गोरान नङाबाबो ओ डाइरेक्टनि माने अमा बेदरजोंबो संनानै जानो हायो। जेरै जोङो नारजिखौ थ' सुनानै साफा खालामनानै लाग्रोबाय। ओ बिनि उनावहा जिखिनि मस्ला मस्लि नांगौ बेखौहाय रेडि खालामनानै लाबाय। जेरै सामब्राम सामब्राम गुफुर हाइजें, गुरमुस। बा जिरा बेफोरखौ मोजां देनानै रेडि खालामनानै लाबाय, बिनि उनाव बेदरखौबो साफा खालामनानै लादो सुनानै। ओमफ्राय बेदरखौ। एवदो, एवनानै फारसेथिं एव-एवदो बेनिफ्राय नार्जिखौहाय नोङो। बै सुनानै जा नार्जि दोन्दोंमोन ना बेखौहाय नोङो दै सारायावबा थौआव दै एसे होनानै बेखौ नारजिखौ होदो होनानै खारै होदो, संख्रि होदो ओमफ्रायायो मोजां खोबहाबनानै बिनि उनाव दसे थायै दसे थायै माने दसे थानानै दसे थानानै एरबाय थानांगौ आरोना एग्लिबाय थानांगौ एग्लिबाय थानांगौ। होमबाना बेै मोजां माबानानै ग्रोब गबलायनानै माने गेब्लेसिगोन बे नारजि बिलाइआ। खोनादोंना नोंथाङा औ। ओ नारजि बिलाइआ गेब्लेसिगोन, अब्ला ओमफ्राय फारसेथिंजाय नोङो बेदर एवनानै। थाबाय थानाय बेो बेदर एवबाय थानायखौबो, नों बिथिंबो एवहरबाय थादो फारसेथिं बिदि मा नङाबा आरो, नोङो नारजिखौहाय माबानानै मोजां गेब्लेहोग्रोनानै बिदिबो लानो हायो। जेनेबा औ। नारजिखौहाय। नोङो खारैजों मोजां एरग्लिनानै बिदि लाग्रोनोबो हायो। बा फारसेथिं बेदरखौ एवबाय थानानै ओ फारसेथिं नारजिखौ ओ गोदौहोबाय थानोबो हायो, बिदि आरो ओमफ्राय बिदिनो बेदरखौ एवनानै ओमफ्राय बे गोदौबाय थानाय नारजि जे माबा ओ गेब्लेहोनानै दोन्दोंमोन दि बेवहाय बेदर अमा बेदर। फोरखौ। ओमफ्राय एवनानै मस्ला मस्लि होखानानै बेखौ। नारजि ओंख्रियाव हरनो हायो आरो। बिदिनो। ओ। जाखिनि नांगौ मस्ला मस्लि बेखौ होनानै, बानलु संख्रि होनानै बिदिनो दुन्दिया बा बे गंगार दुन्दिया बेफोरखौबो होनो हायो नारजि ओंख्रियाव। बे मोजां। बेदरखौ होनानै खोबहाबनोथ बिदि खोबहाबबाथ बे नारजि ओंख्रिया खारै होनाय नालाय गोदौफावोनि। बेखायनो माने मोजाङै बोखा खारनानैनो एरनानै। दसे गोदौ होनांगौ आरोना। मोजां गोथ दौ होनानै बिनिफ्राय उम जाबायानो बे ओंख्रियानो नार
औ मोनजानायाथ मोनजाबाय आं माने, बिमाखौ संनायखौ ओमफाय मानि मोजाङै संनो रोंङाखैआर आं।
औ औ। नंगौ। दा अनला ओंख्रि आरो नारजि ओंख्रि बेफोरखौथ' रायलायबाय दाना सबाय सबाय खौहाय माब्रै संङो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे।
ए सबायखौबो आं आब फासाव माने
औ।
ओरैनो जेबो होआ मा जेनेबा संख्रिल होनानै
औ।
माबाय कुकाराव माबागोरो आरोना रुगोरो एसे बानि रुइस सान्दि फार्सट माने दायरेखत थ' ओमफाय इनि उनाव आङो जेनेबा संख्रिल' होनानै रुबोबायना
औ।
बिनि उनाव ओमफखय आरो खारैखो होनानै इसे खेबसे खेबनै गावसनि आरोना जेनेबा मा होनो रुइसान्दि सबाया ओमफाय बिनि उनावथ' जेनेबा सबायाइ गोजाथ' बारा जानाय जाया।
औ दाउजोंबा औ बेदर साम'फोर औ
बेफोरखौ माबा जेनेबा बेदरफोरखौबाबो सामबाबो सिगाङाव माबाबाय जेनेबा एवनानै लाग्रबाय आं मोजांयै बेदरफोरखौ ओमफाय एवनायावनो जाखिनि नांगौ बानलु सामब्राम गुफ बेयाव संख्रै बेफोरखौ माबाजोबबाय होनानै बेदरफोरखौ जेनबा आराम एवनानै लाबायसै नांगौखिनि ज'खानि बेसेबां एवनांगौ ओमफ्राय एवखांनायनि उनाव सबाइखौ आंङो जेनेबा हरबाय आरो ओमफाय सबायावथ' जेनेबा रुनायाव बांद्राय बुरजा दै होआमोनना आं ओमफाय
औ
था जानायखाय जानाय जायोबाथाय माबाय आंङो दै एसे एसे लागायनानै हरबारना आरो ना बे बेदर आरि एवनायफ्रावनो हरबाय दायरेक आंङो थाव सेरनायबाय जानाय ओमफाय दसे गोबाव गोदौ होनायनि उनाव जेब्ला जेनेबा बेदरा मोनसानदिथ' माबा नांगोन ना बेदर मोनसान्दि संनानै जेनेबा एसे लाथा-लाथा जाबाथाय ब'गा दुन्दियाफोर खांङो आरो जाबायबो
औ-औ-औ-औ दसेनो मोनो ओं नंगौ ओमफ्राय किनतु सबाइ सबाइ होनोब्लाथ' जों सबाइ हानि सबाइखौहाय गथा महरैसो मोननाय जायोना सिगाङाव मा दा बे ग' था महरखौ जोंङो सिगाङावहाय एव ग्रोनानै एसे ओरैनो गोथाङैनो साराय गुदुं खालामनानै थाव होनाङा आरो बेवहाय एवग्रोनानै माने एसे मोजां एवनानै बांद्रायबो इदि खामलायलायनाय बिदि एवा माने एसे मोजां मोदोमनाय बायदि एवनानै बेखौहाय जोङो ओ लथाजों बा बथलफोरजों बिदि माबानानै हुख्रेमनानै लानाय जायो आरो फुख्रेमनानै लानानै ओमफ्राय खौहाय औ हुख्रेमनानै आरो उवालावबो एसे देस्र'यो देस्रनानै ओमफ्राय आराम साफा जावनानै बेखौहाय रुयो आरोना रुनानैहा बेनि उनावहा रुनायावनो जों खारैखौ होखानाय जायो गेब्लेनायनि थाखाय सबायायाथ' एसे गोराना इसे गोबाव नांगौ गेब्लेनायाव औ बिनि थाखाय माने रुनायाव बे आरो बेनिफ्राय नों बेदर जों सङोबा बेदरफोरखौ जाङै रेडि खालामनानै एवनानै थावजों मोजां एवनानै सामब्राम बिदिनो मस्ला मस्लिफोर होनानै बेदरफोरखौ मोजां एवनानै ओमफ्राय बे गोदौनाय बे रुइनानै थानाय सबायाइखौहाय मोजांनो आरो सागंजों साबावलायनानै जों होनाय जायो आरो जोंनि माने जोंनि स्टाइलै आरो
औ जोंहाथ' माने दाना सागंबो थाला नालाय आब' सागं गै गारबाजोंनो माबानानै एसेखौ जेनबा कुकाराव नो एसे रुयसानदि माबानानै होयोआं फाय माबायावथ' आया जेनबा साम'खौ संबा माबायावनो हरखायो साम'खौथ' ओमफ्राय साम'खौ ओरनो थावजों एवबाय ओमफ्राय डायरेक्ट दै खौथ' एसे बुरजा होना लाखायोना साम'आव डाइरेक्ट सबायखौ सुनाल' हरो आरो आइया ओमफ्राय खारै होबाय इदिनो गोदौ होबाय थाबाय।
औ औ ओमफ्राय गोबाव गोदौ होबा ओमफ्राय माने एरबानो माने गुब्रु लाङो आरो
औ मालाय उम ओमफ्राय सबाय मा साम'फ्रावथ' सागं बो साजाया नालाय। ओमफ्राय एसे उम रुइनानै होनाय रुइनाय समाव माबा एसे गारबाजों फिदिंबाय थाबानो मालाय माबाखायो गेब्लेलांखायो उम
दे होमब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों राय्लायनानै गोजोननाय मोनबाय। दोनथ'नोसै अब्ला ना औ दे।